औ नों
खुलुमबायबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां औ
सानजौफुनि गोजोन हामलायथि जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय सानजौफुनि गोजोन हामलायथिखौ जासिहरबाय
दायो जों सायखना लानाय अ आङो जिरायना दं नोंथां
औ आंबो बिदिनो जिरायनानै दङ नोंथां
दे बिदिब्ला जों सायखना लानाय औ आयदानि सायाव एसे सावरायनोसै नामा
औ नोंथाङा जागोन दे
औ नोंथाङा मा खालामबाय दं दासान्नैसो
आतसा आङोथ दासान्दि जेबो मावाखै नाथायबा आंनि बिदिनो सानफ्रोमबोनि खामानियानो माने आं दा मोनसे प्रजेक्ट मावदों माने बे जाबाय आं माने सिगांनिफ्रायनो मावो माने नआवनो ओरैनो फिसा आंहा दिजिटेल वर्क शप दङ माने जेराव माने सोरबाफोर मेथाइ खनफैयोबा आं मिउजिक खालामनानै हरो बेनि खामानिखौनो आं मावगासिनो दं आरो दासान्दि मिउजिक स्टुडिअ'नि खामानि औ आरो नोंथाङा दा सान्दि मा खालामो
आंथ दायो फरायबाय दं नोंथां
आतसा
गुबुन गुबुन एगजामफोरनि थाखाय एसे ओ नाजाबाय दं
औ औ ओरैनो फरायनायफ्रा बेसेबां फरायखो
नोंथां आं ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामबाय बेनि उनाव दायो ओ गुबुन गुबुन गभारमेन्ट एगजामफोरनि थाखाय नाजागासिनो
औ नोंगौ नोंथां थारैनो जोबोर मोजां नाजाबाय थानो हागोन आरो साक्सेसखौ मोनगोन आसा खालामबाय नङा होमबा ओ थांनानै थानो थाखायथ माबा मोनसे खामानिखौथ मावनांगोन नालाय
नंगौ
सिङावथ थानानै बा आसायाव थानानैथ खामानिखौ मावबा जाया बेखायनो नाजाबाय थादो आरो मोजां फिथाइखौ लाबोनो नाजादो औ नंगौ
नों नोंथाङा ओ एओरैनो थानाय समाव मा खालामनो मोजां मोनो?
लांदां आंथ ओरैनो थानाय सम समावथ आं ओरैनो माने बेरायनायफोरखौनो बांसिन मोजां मोनो मालाबा ओ ओरैनो माने जेबो खामानि गैयाबा नाथाय बांसिनै बे ओ मिउजिकनि खामानियानो थानायखाय बेखौनो मावनाय जायो आरो आं आरो मालाबा एसे फ्रि समबाथाय ओ गोदान मेथाइफोर सुजुनाय बेनि सुर होनाय बेफोर खामानियाव एसे नांथाबनानै थानाय जायो आरो आं
जोबोर मोजां नोंथां
औ दा ओरैनो गामिफ्राव थासारिफ्रा माबोरै मोजांना
गामिफोरावथ थासारिफ्रा मोजाङानो ओ बुंनो थाङोब्ला गामिनि थासारिया सेंग्राफोरखौ लानानै आं एसेबां मोजां नङाबो बुंजागोन बा गुबुन बिथिङाव मोजांय सेंग्राफोर दा उथिफुनाय सेंग्राफोरा आं नुनो मोनो जे बांसिनानो फरायनायफोरखौ गारनानै ओ सिग्रेट सोबनाय बा बेफोरबायदि थांफु जानाय
औ नंगौ नोंथां
आदुङा बहाबा जिरायनानै थानाय बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनो जाय आबहावाखौ एसे गाज्रि खालामो
ज थारैनो नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बादिनो गासिबो जायगायाव दा बेफोरबायदि ओ नुथायफोरखौ नुनो मोनगासिनो जोंनि लाइमोनफोरखौ नङा होनबा दा औ अबेबा सोरनिबा जायगायावल नङा गासैनिबो जायगायाव जादों दा बेफोरखौनो फोसाबनो थाखाय जोङो आवगायबोनांगोन नङा होमबा? औ आरो मा माखासे ओ बिसोरनि दायथआ नखरनि बिमा बिफाबो थाबाय नाथाय जों ओ सोरबा सोरबानि नखरफोरखौ नुनो मोनदों माने बिसोरनि बिमा बिफाफ्राबो बिसोरखौ माने जेबो बुंनाय बादा होनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो दा जोंनिथिंबो गोबां दङ बिदिनो माने ओ बिमा बिफायानो ओरैनो हगारनानै होनांखानाय आरो मा खालामो खालामथोंसै गावबा मा? खालामनो गोसो बेखौनो खालामथोंसै बेबायदि साननाय दा नोंसिनिथिंबो बेफोरबायदि दं नामा?
दं आं गामियाव सिगां आं जोंनि बे आं सिगाङाव गामि आंनि सिगांनि गामिया बेलेगमोन आ गुबुनमोन आरो बे आंनि अर ओ जा गुबै न आरो बेयो गुबुन जायगायाव आं दायो मोनसे फिसा ओ टाउनाव दङ थायो बेयावबो जोंहा न दङ ओ नाथाय आं गामियाव थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बेयावबो न दं जोंहा उम बेयाव थाङोब्ला आं नुनो मोनो जों आंनिनो नखरनि ओ सानैसो गथफोरबो दं ओ सेंग्रा गथ बेफोरखौ नुनानैबो गाज्रि नाङो जे बिसोरो फरायनायखौ गारबाय बेस ओ क्लास ओ जि सिम उम ओ फरायनानै बेखौबो ओ फोजोबासै बेनिख्रुय लाइक ओ गु थाखोसिम फरायनानै बा दाइन थाखोसिम फरायनानै बिदि गारनानै दायो आदुङा थायो आरो आं बेफोरखौ मोजां मोना खै ओ दा बिमा बिफाखौ बुङ- ब्लाबो दा बिसोरो बिमा बिफाया बिसोरखौ बुजायनो नागिरो बा ननि मानसिफ्रा बुजायनो नागिरबाबो बिसोर बुजिया मानो होनबानो बियो बांसिनै बे गामियाव आरो गुबुन जायफोरफ्रा आदुङा थानाय गथफोर बिसोरजों लोगोस नांनानै लोगो जानानै ओ गाज्रि लामायाव थांबाय आरो दा बिमा बिफाया बुंबा बिसोरजों उल्था नांलायनो नागिरो नै बेफोरबायदि जादों आरो
उम नंगौ थारैनो बियो माने जोंनि ओ हारिनि इयुन जोलैनि थाखाय जोबोर माने गाज्रिखौ नुहुरो आरो ना जाय माने लाइमोन सेंग्रा बा सिख्लाफोरखौ लानानै जोंनि हारिया मोनसे सिमांखौ नुयो जायखौ हारिनि सिन स्रि होननानै बुङो माने फैबाय थानानै बिसोरनो रोंबोनानै देरबोनानै बिसोरनो हारिखौ दैदेनगिरि जानांगोन नालाय दा जोंनि समाजाव बेफोरखौ माने बेफोर थाखोनि माखासे जोंनि सेंग्राफोरखौ बा लाइमोनफोरखौ माने बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनाय नुबा बुहुद माने गोसोआव दुखु मोननाया फैयो आरो नङा होमबा दा बेफोरनि थाखाय खायनो औ ओ जायफ्रा गोरों गोराफोर बिसोरो नांगौबायदि गामिफ्राव बिसोरनि थाखाय फोरोंथाइ होनांगोन। बुजायनाय माखासे बुजायनाय माखासे बेबायदिनो मिथिं दावथिंफोर लानांगोन नङा होमबा बिसोरखौ बुजायनांगोन माने गाज्रिया मा मोजाङा मा मोजाङाव मा दं आरो गाज्रियाव मा दं बेफोरखौ बिसोरनो मोजां खोन्थानानै होनांगोन आं बेखौ सानो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां बे बेयो मोन बेनि अनगायैबो आं नुनो मोनो जे जोंनि गामियाव ओ जे सिख्ला गथ'फोर जाय ओ फरायबाय थादों एबा फरायनाय जोब्बाय जायोफोर बेसोरबो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ बेसोरबो आ दा गुबुनाव जों गुबुन गुबुन जायगायाव थाङो जेनेबा ओ जोंनि खाथिनि ओ हादोरसाफोराव शिलं, त्रिपुरा, डमापुर, नागालेण्ड बा अर नासल बेफोरबायदि जायगा आं बेरायफेरबाय सिगाङाव आङो बे-बे-बेफोरबायदि जायगाफ्राव थांनानै आं गोबां लोगोफोरबो लोगो बानायदों। ओ बेसोरनि थासारि खौ बा फरायनायजों लोगोसे बा साख्रि फोर नायगिरनाय बा माबाफोर खामानि मावनाय बेफोरखौ जोंनि सि सिख्लाफोरखौ गामिनि सिख्लाफोरखौ रुजुयोब्ला गोबां ओम ओ दिफारेन्स नुनो मोनो आरो। जोंनि गामिनि सिख्लाफोरा बा गथ'फ्रा माने दा गुबुन हारिनि गथ'फ्रा जेरै साख्रि बा माबाफोर नायगिरो बेफोरबायदि नायगिरा नायगिरा आरो एसेबां दा फरायनाय जोब्बाय नालाय न'आवनो जिरायना थायो एबा गुबुनजों हाबा जानानै थाङो बेफोर साख्रि बा माबा मोनसे मावनायनि सायाव साखा फारा नङा सोरबाफोर आरो माबाफोर मावनोबा बिसोर बाहेरावहा ओ बे खामानि बेलेगनि ओ लेबार खामानि मावनो थाङो। बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो
नंगौ थारैनो नों बुंनाया नंगौ आरोना
औ
माने जोंनि समाजाव बेफोरनि थाखाय फोरोंथाइ गैया आं बेखौ सानो माने गोबां जोंहा माने ओ जोंनि जायगायावबो गोबां बेबायदिनो खामानि नांगौबायायदि खामानि होनो हायैखाय माखासेयाथ' गोजान जायगायाव थांनांगौ जाबाय। नाथाय माखासे सै दायथ'खौ आं न'खरनि मानसि बा बिमा-बिफानि सायावबो थायो होननानै सानो आरोना जुदिबा गावनि आथिङाव गसंथान थानो हानाय सासे लाइमोनासो हाबाफोर जाबा मोजां साननानै आं माने सानो आरो आंनि गोसोआव खारन माने औ हाबा जानानै दिनै गाबोननो जुदि गावनि गाननाय जोमनाय बेबायदिनो गानग्रा जोमग्रानि थाखायनो सोरबा सासेनाव खुद्रिनांगौ बा बिमा-बिफानाव खुद्रिबावनां गौ जायोबा बे जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय हाबा जाखानाय हाबा जानाय लाइमोनफोरनि थाखाय बे मोनसे लासिंसिं बाथ्रा आरो नङा होमबा। बेखायनो माने औ गिबियाव गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हानाय जाग्रोनांगोन अब्लासो जों माने गावनि गोसो बायदि सलिनो हानाय बे हाबाखौ जों मावनो हायो आरो नङा होमबा औ औ दा नोंथां थांजों बे सामफ्रोमबोनि जिउ आरो जोंनि गामिफ्राव जानाय माखासे जाथायफोरनि बा आबहावाफोरनि सोमोन्दै रायजलायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
आंबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नों थां।
औ
आ खनसे आ सानजौफुनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन्थों।
औ